हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां बिदिनो बार जागासिनो नै ओरैनो दंलाबायो।
औ औ दा नोंथाङा एसे बैसागुनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां। माबिदिया माबदिया खुंनाय जायो नोंसिनिखिजाय माने माब्रै माब्रै
औ जोंथिथ' लंपेन्ट गाननानैसो खुङोलै नोंथां बैसागुखौ।
औ औ।
एसे खोन्थानोसां माबायदि।
औ।
जोंहाथ' बैसागु होनोब्ला बयबो मिथिखायो, नोंथाङाबो मिथियो जानांगौ।
औ।
बैसागुआ मोनसे बर'फोरनि गाहाय फोरबो माने बैसागुनि समावहाय जोंहा माने मिथिंगानि महरफ्रा सोलायनायखौ जों नुनो मोन नो। जेरै बिफां लाइफांफोरा माने गोदान बिलाइ खिलियो आरो। बे समावनो माने बैसागुखौ बर'फोरा माने खुंनाय जायो आरो। बैसागुखौ बर'फ्रा माने गोदान बोसोर हिसाबै फालिनाय जायो। औ बैसागुनि गिबि सानावहाय जोंहा मा मोसौ थुखैनाय जायो आरो।
औ औ।
मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंहा माने मोसौनो माखासे मा होनो मिथिंगानिफाय मोननाय फिथाइ सामथायाइ बायदि फोर जेरै लाव, फान्थाव
औ।
बिदिनो हालदै
औ।
बैफोरखौ माने माला सुनानै माने मोसौनि गोदोनायावहाय जोंहा दोंफा दोंफा गानहोनाय जायो।
औ।
रो बिनि अनगायैबो जोंहा माने गोदोनि आबै आबौनि नेम खान्थि बायदियै माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं आरोना। मा होनो जोंहा एबसिनि हांगार एबा सारायनि हांगारफोरखौ थालिर बिलाइफ्राव हख'नानै थाव गोथां लगायना बैफोरखौहाय मोसौनि मोदोमफोरावहाय माने फुननाय जायो आरो थफा थफा बिदिनो औवाफोरनि हासुं दाननानै।
औ नंगौ नंग' उम।
जोंहा मा दैमायावहाय थुखैनो लाङो आरो मोसौखौहाय। आरो दैमायाव थुखैनो लांनाय समावहाय जोंहा बै माखासे मा फिथाइ सामथाइ फोरा बै फिथाइ सामथाइफोर खौहाय मा होनो संग्रा एबा सानद्रिफोराव लानानै माने सारनानै माने मेथाइ खननाय जायो आरो माखासे खुगा मेथाइ खननानै माने दैयाव थुखैनो लांनाय जायो आरो।
औ औ।
आरो जोंहा मोसौ थुखैखांनानै न'आव फैनानै दुगैखांनानै माने मा? गोखा गोखै खानो थाङो आरो।
औ
गोखा गोखैखौहाय बर'आव बर'फोरा माने बोसोरावहाय खनसे जायो आरो बयबो गोखा गोखैखौ जोंहा बर'फोरा मानो जायो होनोब्ला जोंहा मा माने माखासे बेमार आजारफोरा हामथों होननानै एबा बेबार बेमार आजारफोरा हामो होननानै फोथायनानै जानाय जायो आरो। जोंहा गोखा गोखैयाव बुंनो थाङोब्ला सेजौ नैजिथा रोखोमनि मैगं थाइगंफोर थायो। बेफोर गासिबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखा खासे मिथिंगायारि माने बेन्दों बेनला बिफां लाइफां, फिथाइ सामथाइफोर आरो।
औ औ।
औ, आरो जोंहा बे गोखा गोखैखौहाय गोदोनि समाव माबायदि जायोमोन जों खौ बांद्राय मोजां मिथिला आंबो माने आथिखाल मुगायाव बेखौ‌ जों बयबो ओरैनो जानायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला जों आं बयहा बयबो माने बेदरजों जानायखौ नुयो आरो जोङो बिदिनो दाउ बेदर अमा बेदर इदिनो बायदि बायदि बेदरफोरजों माने लगायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
ओं ओंं
औ बिनि उनावहाय जोंहा मा बैसागु जायोब्ला जोंहा मा होनो बर'फोराहाय बयबो माने गाव गावनि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' हिनजावसाफोराहाय दख'ना बिदिनो गस्ला आर'नाइ जोमग्रा बैफोरखौहाय गानो आरो आरो बैफोर सिफोरा माने गावनो गाव आखाइजों दानाय आरो इदिनो हौवा हौवासाफोरनि बेलायावहाय गामसा आर'नाइ बैफोरखौहाय हौवासाफोरा लायो आरो बैसागुनि समावहाय बिदिनो आरो मोसानायनि बेलायावबो जोंहा माने बाहागो रानलायनायखौ नुनो मोनो जेरै गिबि सानावहाय माने बिदिनो गथ'फोर बिनि उनाव नेक्स्ट सानावहाय जोंहा बोराय बुरैफोरनि मोसानाय बिनि उनावहाय लास्ट जोब बथारनायाव जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि बिदिनो जोंहा मा बर'फोरनि न'खर न'खर माने बैसागु मोसानानै मागिनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम।
बिदिनो जोंहा बैसागुनि समावहाय बर'फोरा खुगा मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो माखासे बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आखाइजों बानायनाय जेरै बुंनो थाङोब्ला खाम जथा सिफुं गरखा बैदिफोरखौ माने बैसागु बोथोरनि समावहाय बर'फोरा माने दामनानै मेथाइ रोजाबनानै जों माने न' न' मागिनायखौ आथिखाल मुगासिमबो नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा मा आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा बैसागु फालिनाया माने गामि लायै गामि एबा जायगा लायै जायगा माने एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बबेबा एरिया एबा बबेबा ओनसोलावहाय जों मा होनो गोदोनि बायदि मा होनो आ खाइजों बानायनाय दामग्रा देग्रा माखासे बर'फोरनि दामग्रा देग्रा फोरखौ माने दामनायखौ जों नुलिया आरो नाथाय दासिमबो बबेबा जायगा लायै जायगा माने दामनायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो जोंङो बुंनो हायोदि जोंहा हान मा होनो जौसे जौखोन आव जोङो ब्रैजि जौ खोन्दोफोरखौल' माने गोदोनि बा बर'नि माखासे हारिमुवारि दामग्रा देग्रा खौ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ दा नोंथाङाथ' बैसागुनि बागै गोबां फोरमायलांबाय दा आंबो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां नङा होमबा दा जेनेबा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा दा गोबां खोथाफोर ओ जेनेबा बुंलां खाबाय मोजां मोजां जेनेबा बिबुंथि होलांखाबाय दा बिनि जेनेबा जोंथिंजाय माबायदि फालियो बेनि सायाव आं एसे फोरमायनानै होनोसै आरो दा नों नोंथांमोननि बायदिनो जोंथिंबो बेफोरबायदिनो जेनेबा
औ
जोंहाबो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो गिबियावहाय जिहेथु जोंहा औ एप्रिलनि जोंहा जिब्रै थारिखनिफ्रायनो जोंङो बैसागु हिसाब जोंङो मानिनै लानाय जायो आरो जोंङो ओरैनो गोदोनि समावहाय माने जोंङो बैसागुखौहाय स्नि सानसिम माने फालिनाय जायोमोन आरो। जिहेथु जोंहा बिदिनो गोबां जेनेबा बिभाग बिभाग जेनेबा एक्सट्रा एक्सट्रायै जोंङो फालिनाय जायोमोन जेरावहाय जोंहा गिबियावहाय मोसौ बिदिनो आरो नैथियाव जोंहा सेकेणडआवहाय मानसि बैसागु जायफोरदिनो दाउमा दाउसा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन माने जोंहा माबाफोर खौ लानानै जोंहा सातदिनसिम जोंहा फालिनाय जायो जेरावहाय जोंहा मा ने मोसौनि समावहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय समावहाय जेनेबा जों मोसौखौहाय जेनेबा
औ
गायनाय फुनाय समा जासिगोन जेनेबा जोंहा सफैयो नालाय जेनेबा जों बैसागु बोथोर सफैबानो माने माखासे समनि उनावनो जोंहा दैज्लां बोथोराबो सफैखायो नङा होमबा
बेनि थाखायनो जों माने मोसौखौहाय जों आबाद मावनायनि थाखाय जेनेबा जोंङो जेबो दाजाथों जेनेबा बेबायदिनो मोजाङै मोजां जों आबादखौ मावनो हाथों बेफोरबायदि हिसाबै जों माने मोसौखौ थुखैनाय जायो जोंङो जिब्रै थारिखाव जोंङो फुंङाव सिखारनानैहाय जिहेथु जोंङो मोसौखौ मोजाङै जेनेबा लाव फान्थाङाव बिदिनो थाइखा बिदिनो गोबां माने फिथाइफोर जेनेबा मोननाय बेफोरखौ जोंङो माने सुनानै औवानि खाथि जेनेबा जोंङो ओ बिदिनो मा होनो बेखौहाय थेंगल मा जिरनानै जोंङो बेखौहाय मोसौनोहाय थुनानै खानानै होनाय जायोखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा हांगार बा देकसफोरनि जोंहा हांगार खौ एरख'नानै थाव गोथांजों मोजाङै लगायनानै थालिरनि गांखंजों जोंङो बेखौहाय मोसौनि मोदोमावहाय माने थुनानै होनाय जायो आरो। जेरावहाय जोंङो माने बेखौहाय बे थुननि जाहोना जाहैबाय ओ सिगां माने जोंहा हाग्रा बंग्रा ओ दङमोन नालाय जेरावहाय जोंङो मोसा मोसा बायदिसिनाफोरा माने मोसौखौ जानो हायैनि थाखाय जेनेबा फाख्रा फाख्रि ओ जोङो बेफोरबायदि खालामामनानै होनाय जायोमोन जिहेथु बिसोरो नुनानै माने गिनानै खारनाय बायदि बेनि थाखायनो माने जोंहा बे हांगारखौ थुनानै होनाय जायोमोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ
औ जोंहा दा बेबायदि थुखांनायनि उनावहा जोंहा माने मोसौ खौहाय दैमा आफादसे जोंहा थुखैनो लांनाय जायोआरो आरो बे समाव जोंहा माने मोसौखौ खानाय जाया आरो बिदिनो हगारनानै होनाय जायो सानसेनि थाखाय जिहेथु जोंहा मोसौनि बैसा गु नालाय बिसोरखौ जों माने आजादि माने जोंहा फोथारफोरावहाय लांनानै ओ जानो होनाय जायो। आरो जोंङो मोनाबिलियाव फैयोब्ला जोंङो आलारि बाथि बा धुब आरि सावनानै माने जोंङो लिंजोबबाय फुजिनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहाथ' बर'फ्रा माने मोसौखौ फुजिखायो नङा होमबा। दा बेनि थाखायनो माने जोंहा मो मोजाङै माने माबा खालामो आरो दा बेनि उनावहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा
औ औ
मिथिनायबो माने बेबायदिनो ओ गोखा गोखै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो जेनेबा गोदोनि समावथ' जोंहा खा गोखैखौ हाजोआरि बायदिसिना फोराव जोंहा बुथुमना लायनायखौ जों नुनो मोन बिदिनो जोङो माने हाग्रा बंग्राफोरखौनो जोङो बुथुमनानै बांसिनै जायोमोन आरो बर'फ्राहाय माने जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो माखासे गोबां मैगं जेेथाया बिदिनो खिफि बेन्दों ओ बिदिनो दिंखिया मैगं बिदिनो माखासे ओ लाइफां हारिनि बेफोरखौ जोङो माने बेन्दों बेनलाफोरखौहायनो जों बुथुमनानै जायोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथां
आरो जेनेबा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि दानि समावथ' माने जोङो ओरै गोजाथ' जाखला माने दानि समावहाय मान माने बयबो माने दैलिग माने बेदर जाग्राखौ जों नुनो मोनबाय जिहेथु जोंहा दा बेदर गैयाबा माने ओंखाम हाबला होननाय बायदिसो जाहै बायआरो दा फुंनि मोनानि सानसुनि जों बेदरखौनो जाबाय थायो दा बेबाय बिनि जनाव जोंहा माने दा बेफोर मैगंफोरखौबो जों माने बेदरफोरजों अमा बेदर लकेल दाउजों बेखौ माने बांसिन अमा बेदर आरो लकेल दाउजोंनो माने बांसिनै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थारमाने बेखौ जायोबा मा मा जायो जेनेबा ओ जोंहा माखासे ओ बोसोरसेनि जेनेबा जि जाबोनाय जेनेबा जोंहा बेहाय समावहाय जेनेबा गोदै गोखा बेफोर जाबोनाय
नोंथां जोंहा बिदिब्ला समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे
औ औ रायलायदोब्रा